हेलौ औ खोनादों औ औ खोनादों
उम दे जागायदो
मानि सोमोन्दै राय्लायनो?
दा ओरैनो दे नों माखौलायरायो?
फिथाइ सामथाइ
उम लायराय जागोन दे
बिनि सोमोन्दैनो सावरायनोसै ना?
औ दे नोंसिनि माबा
खोनायाखै मोजां
हेलौ
खिनो
मोजां खोनायाखै बुंफिनलाय औ बुंफिनलाय मा होनदोंमोन?
खोनागासिनोथ'
नोंथाङा माबा सोंदोंमोन नामा बुंफिनलाय
अ नोंसिनिथिं मा मा फिथाइ सामथायाइ मोनो दे फोरमायनानै हो एसे
फिथाइ सामथायाना ओरैनो थ' मेनलि दायो बोथोर हिसाबै जोङो थाइजौ खान्थाल बेफोरखौ थ' मोनखायो बेनि अनगायैबो जोंहा लिचि एनिफ्राय प्लाम बिनिफ्राय सफारि सफारि ना सुमफ्राम होनो नोंसोर
जोंथिंथ' सफारि होनो ओरैनो
सुमफ्राम सफारि बिदि होनबाबो मिथियो जोङो बेनिफ्राय आनारस मोनफ्रामजोबो माने गासैबो फि थाइ सामथायखोनो जों थिं बिदिनो गाव गाबागाव न'आव जानो थाखाय गायना लायो बयबो
ओरैनो बागानफोर बानायो नामा जेनेबा बिजनेसनि थाखाय
बिजे बिजनेसनि थाखाय जोंथिं बागानफोर आं खाथि खालायाव नुवाखै जोंनि जायगायाव नुवा
उम औ
फिथाइ सामथाइ होनोब्लाथ' ओरैनो माबाफ्राबो गोलैगोन नामा आनारस बेफोरखौ खायफा बायदिया बिजनेसनि था खाय बारिफ्राव गायो गायनायालाय गय बारि सिं सिं गाय ना लायो औ थेवबो माने बेबायदि मोनसे मा होनो
गिदिर मोनसे बागान नुवा आरो ना खायफा बायदिया माने माखासे फिथाइफोरखौ फाननो थाखाय गायो खिन्थु गिदिर बागान नङा आरो बेयो बेबायदि नारें बेफोरखौ गायोना लायो खायफा बायदिया फानहरो न'खर सलायनायफ्राव एसेनो हेफाजाब जायो नालाय बिदि आरो नोंसोरथिं दं नामा बागानफोर
सारिनि ओमफ्राय लिसुआलाय दङ खिन्थु लिसु बागानफोर दङ
बागान दङ ना
उम बांद्राय गैया ओरैनो जेनेबा जों गामियावथ' गैया आं बेले गामियाव नुदों आरो जेनेबा
अ माबायदि ओरैनो नोंसोरना लि बा दामफ्रा दायो बाजाराव
लिसुनि दामफोरखौथ' दा आं बाजाराव थांनाय जायाखै दा आं मोजाङै मिथिया माने माबोरै हरोथाय दामफ्रा माबोरै सोलिदों?
उम बिदिनो जाबखा सिस्टेम हरो खोमादांना बिस त्रिसनि मुथा खानानै।
औ
जोंथिंबो बिदिनो सोलियो मुथा खानानै दस थाखा बिस थाखानि मुथा खायो बिदिनो बिसथा थ्रिसथासो होनानै ओरैनो मा मा फिथाय जानो मोजां मोनो नोंलाय
आंथ' ओरैनो दा दैज्लां हिसाबावथ' आनारसखौ आं ए एसे बांसिन मोजां मोनो मोननायालाय।
आनारसना
उम खिन्थु बेफोरखौबो जायो जानाया। ओमफ्राय आनारसखौ देग्लाय जाजेननोनायाखै आरोखि मोनथ'वाखै बुस्थुआ।
अ
एसे सम नांबावगोनदां
खान्थालखौथ' जायो खोमा नोंथाङा?
जायो जानायालाय
माखौ गोथावसिन मोनो ना गोथांखौ जानो मोजांसिन मोनो ना? गोमोनखौ
एक्सेुलि आं गोथांखौसो बांसिन जायो खान्थालखौ। उम
मोजाङानो
हा
बिनिफ्राय नोंसोरथिंथ' गय बागानफोर दंसैयो खोमा?
गयाथ' दङ दंनाय उम बागान बिराद दङ।
नोंसोरनावबो दं नामा?
दंनायाथ' जोंनावो दंसाबो दंनायालाय ओ
होमबाथ' न'खर सालायनायाव एसे मोजां जायो रांनि
औ मोनो
गोदोनि समावथ' बेफोरखौ मा होनो आजिखालिथ' बिनानै मोनजाला नङा रावनावबो
औ
गोदो गोदोसो बिना जाहैबानो मोनजायोमोन।
उम हागौ
बयहाबो न'खर न'खर दंथांखायो खोमा
दङ दंनायालाय गासिनावबो गया आजिखालि थाफ्रामसैआनो बयनाबो
मोजां
ओ नोंस मोनबा गया दामा दामखौ माने बिराद बुरजा बुरजा दं नामाफ्राव
गय बागाना ना
औ
जोंनि जायगायाव गय बागाना दंसाबो बुहुद माने नखर नखरनो सोरबाबा दस बिगा सोरबाबा बार बिगा पास सम बेफोर बायदि गोबां दं आरो जोंनि नैबे खन्दयाव गैया खिन्थु जोंनि ओरै साहा साइदजों
उम
बिथिं हाजो खाथि जायो नालाय बिसिथिं हाया बोरि ओंखायनो बिराद गय बागान दं आरो बिदिनो गोरान खिथिखौबो बिसोर बिदिनो बांसिन मावनाय जायो हाया गोरानखाय
अ
बो दङ गैया नङा इदि नंद्राया दङ जोंनावबो जाय फोरनो हाया एसे बोरै दङ बिसोर बिसोरो गायना लायो। बिगानैै बिगाथाम बेफोरबायदि दङ सोरनाबा खायफा बायदिना आधा बिगाबाबो माने बयनिबो नखराव गयखौ नुखागोन खि नुखागोन आरो जोंनियाव गयजों लोगोसे फाथै बागान फाथै
बिदिनो जोंथिंबो बिदिनो एखे नोंसिनिथिं एखेयानो नोंसिनि बायदि नों खोन थानाय बायदिब्ला एखेयानो जागोन जोंनिथिंबो।
अ फाथैफोर मानला होना लायो गय गय।
उम
बेबायदिनो मा मा फिथाइ जानो मोजां मोनबावो नोंथाङा?
आथ ओरैनो मोनबानो जायो उबसे जानाया ओमफ्राय आं थाल लाफेराखै आरो आं बबेखौ बां
गोथावसिन मोनजानाय थाल लाफेराखैना?
गोथावसिन मोनजानायखौथ आं थाल लाफेराखै बिदि थाल लाफेराखै नोंथां।
अ
आदसा नोंलाय माखौ मोजां मोनो बांसिन?
खानथालफोरखौबो जानो मोजां मोनो आं। बिदिनो गोथांखौहाय संख्रि संख्रि बानलु लानानै लगायना जानो मोजां मोनो। लगायना माने जिरै जिरै संख्रि आरो बानलु फुनै
आदसा गरम बोथोराव जाबाथ बांद्राय गरमसो जायो। बे समावबाथाय खानथाल जाबा ना।
गरमो गरमनाया थेवबो आं एसां बेफोरखौ थाल लाफे थाल लाया माने जायो आरो जानांगौ नालाय जाग्रा बुस्थु नालाय जायो बेनिफ्राय थाइजौ बेफोरखौ मोजां मोनो जानो बेनिफ्राय बैग्रि बेफोरखौबो मोजां मोनो बेनिफ्राय लिसु ओमफ्राय बेखौबो लेरख' ना मा होनो?
अ लिरखु फिथाइखौ माब्ला दैलाङाव जायोना मायाव जायोमोन बियो दैलाङाव ना?
दा बायदियावनो नै मोन उ मोनसिगोन मोनसिगोन माने मोनजाबायानो दा बायदियाव जा जानाय जाजानाय जाबायानो
उ ओरै दंना नोंसिनिथिं लिरखौ फिथाइ दंना नोंसिनिथिं
लेरख' फिथाइ बुहुत खमलै न'खरफ्राव नुनो थांनो नागिरा जोंना खायफा खायफा गायना ला नानै लानानै लाय खायफा खायफा गायना लानाय दङ ओमफ्राय बिसोरनाव दङ जोंहानि न' खाथियावबो दङ। मोनजायो सम सम जाहोनावबो दं खिन्थु फिथाइआसो थायनो रोङाखै दाबो।
आं गोबावसै आं लिंखर फिथाय मोनजायैया।
मोजां मोनो आं बेफोरखौबो जानो फि फिथाइखौ बाखि बिदिं आनारस फिथाइ मोजां मोनो जानो गोसोआव फैजोबाै फिथाइ दंबावो गुबुन गोबां फिथाइ आनारस् दङ औ मैयासो जादों आं थाइनै।
अ आं जाफेरनायाखै देग्लाय जोंना मोनथ'वाखै माने न'निया।
अ नों माबा फिथाइखौ सिनायना सिनाया ओ सोरखि फिथाइ होनो जे
अ आं बेखौ खोनाेराखै नुफेराखैबो मा
खोनाफेराखैना बै माबा बायदि जाहैबाय फिथया प्लाम फिथाइ बायदि प्लाम नङा प्लाम नङा मा होनोमोन बेखौ? प्लालामनिख्रुइ फिसासो मोनसे दङावमोन ना एसे गोफा जाबाथाय उनाव गोदै मोनलांग्राया मा होनोमोनलाय?
सफ्लि माब्रै सफ्लि नामा
सफ्लि होनबाथ' आं मिथिया मा फिथाइ सफ्लिखौ आं मिथियानो। माबा होनोमोन र' गोसोआव गोसोआव फैयाखै आं नामखौ आमलाय आमलाय आमलाय फिथाइ बायदि एखे आरोना फिथाइया आमलाय फिथाइ बायदि फिसा फिसा बिराद गोखै जायो माने
दैलाङावनो जायोना बेबो माबोरै
बार' मास थायो फिथाइआ
बार' मास
औ
औ
खिन्थु बबेबा बबेबा समाव बांसिन थायो बबेबा समाव एसे खम थायो आरो फिथाइया खिन्थु बार' मास थायो बियो जोंहानाव दङमोन दाबो दङ बिफाङा खिन्थु फिथाइखौ दा फिथाइ गैथ'आ माने बिफाङा फिसा बिफां गिदिरखौ दानफानाय जाबाय आरो बेनिफ्राय बै सफारि दङ बिफाङा दङ
उम
बेबो थायो जायो बिनिफ्राय बे माबा फिथाइखौ सिनायोना मा होनदो खोरदै खोरदै
अ खोरदैखौ मिथियो मिथियो
औ खोरदैखौ खिन्थु आं जानो मोजां मोना बिराद गाज्रि मोनो आं गारामा बिराद बो ब्रानाय मोनो इखौ गोजाबाथाय ओंख्रिलाय औ ओंख्रि जानो बिराद मोजां माने लोंनो हाबा मोजां आरो ना बेबो लोंनो लोंनो लोंनो हाबा मोजां माने बे बेखौबो बिदै सेबनानै लोंनो हायो बिराद बिदै थायोना गरम बोथोरफोराव बिदि सेबना लोंबा थान्दा मोनो आरो बिराद मोजां खिन्थु लोंनो हाग्रा मानसिया लोंनो हायो बेखौ आं हाया माने गारामा बिराद बोब्रानो मोने खोलाबनाय मोनो
अ ओमफ्राय ओरैनो माजों जायो बेखौ बांसिन ओंख्रिफोर जाबा
ओंख्रिखौ जाबा बिदिनो खांख्राइ
अ खांख्राइफोरजों जायो आरोना
औ खांख्राइ होनानै जानो मोजां खां ख्रांय ना बिदि आरो बा थोनबो जाजायो बेखौ नों
आं खुनु मोनजाफेराखै आं खोरदैनि ओंख्रिखौ माबायदि जायो।
अ बाथ बाथोनबो मेनानै जाजायो बिलाहि बायदि खैसिब सिब मोजां जानो बाथोन सावनानै बेसे देना जाजायो आरो जाखांबाय आङो।
अ
मा मा बिफां दं ओरैनो नोंसानाव?
जोंनावथ सफारि दङ नारेंखल दङ ओमफ्राय थाइजौ खान्थालफोर दङ दंनायालाय। मा मा दंथाय आं बारियाव हाबासो मिथिसिगोन दा।
अ गायना लानांगौ मोजाङानो दे औ औ जागोन दे नोंथां दे। द